हेल'
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों।
नोंथां नै आं दङ न'नि लांगोनायावनो दं जिरनानै।
अह नोंथाङा ओंखाम जाखांबायना?
जाखांबायमोन नै जाखांनायाथ' सानसुनिसो जादों। नोंथांनालाय जाखांबाय नोंसिना जोंना माबासो पटल बाजि ओमफ्राय बानलु थाइनै सावदोंमोन बेजोंनो लागायबाय
जायोलै आसोल ओ जोंनाबो माबासोमोनलै फान्थाव आलु
अह थिगानो गरमफोराव हाबाबो बिदिफोरानो मोजां
उम
उम
ओह नोंथाङा औ औ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो आबाद मावनायनि सायावसो एसे ओह सावरायनो होननानै फैदोंमोन माबायदि आबाद मावनाय जायो एबा आबाद मावनानै जों माबायदि रां खामायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
अह आंबो आबाद मावग्रा मानसि नङा नाथाय एसे एनैखौ मिनथियो माने जेनेबा सिस्टेमफोरखौहाय बेखौ एसे फोरमायहरनो हागोन नोंथांनो
औ ओह
खोना ओं खोनादोंना
औ खोनागासिनो आं दा
दा आबाद मावनाय होनबा जोंहा गोगोम माने गोबांनो बेलेग बे बेलेग रोखोमनि दङ जेनेबा हमनानै ला जोंहा बार' मासै आबाद मावग्राबो थायो। ओमफ्रायो जोंहा बोथोरै बोथोर बोथोर लानानै जोंना मावग्रा दङ। जेनेबा बोथोरनिखौ जों बुंनो थाङोब्ला खोनादोंना नोंथां
औ औ औ खोनादों।
दा जों बोसोरैनो जों आबाद मावनाय होनोब्ला जों हमनानै ला गोजां बोथोरनि आबाद मावनायफोर जेनेबा मा होननो लाय लाफा नै बेफोर दंना जोंना बेफोर माने गोजां बोथोराव जोंहा गायना गायनाय जायो दुन्दिया मा माबा माबि माने माने कफि माबा माबि बेफोर ना। आरो दङ दंनाया गोबांनो बेफोर फोरखौहाय गायनाय जायो आरो बांसिनै दा बेफोरखौथ' जोंहा उम दिनै गामिनि सानफ्रामोमनि जानाय नालाय दा बेयावबो जोंहा दङ माने मोननै सिस्टेमनि गायनाय जायो जोंहा बोथोरनिया जोंहा बार' मास नो जा बोथोरैनियानो जा अर्गेनिक मोनसे थायो ओमफ्रायो जोंहा मुलि होनानै गायनाय बिदि थायो माने दा अर्गेनिक होननानै बुङोब्ला जोंहा माने बेवहाय जेबो मा होनोमोनलाय खेमि खेल होनाय बुस्थु जेनेबा बेफोरबायदि बाहायनाय जाया आरो अर्गेनिकआव माने गोथाङैनो माने जेरै जाल्सो थांबाय बेफोर आरो फ्रेस जायो आरो बेफोरो ओमफ्राय बिदिफोरा माने लास फयो जेनेबा हमनानै ला जोङो केकोल गायनाया जेनेबा अर्गेनिक नङि बिनिफ्राय ओमफ्राय जों अर्गेनिक बिनि फिसाइफोरखौ नायोबा जोंहा बै केमिकेलनिया हमनानै ला फान्थाव ना बेलाहि फालथाव बेलाहि बे साननैल' थांगोन खाखोननानै दोनबा ओमफ्राय सेवगोन नाथाय बै अर्गेनिकनिया बे सप्तासेबाबबो थांनो हागौ माने फ्रेसैनो थायो माने
उ नंगौ
दा आरो बुंनो थाङोबा जोंहा अर्गेनिकआ जोंहा मोदोमफोराव जेबो खहाबो जा जाया नाथाय बे केमिकेल होननानै जों जे बिदिनो मुलि माबा माबि बायदिसिना सिना बेफोरखौ होनानै जों फेदेरो फिथाइखौ जों मोजांलाय नुगोन जानोबो गोथाव जागोन खिन्थु माने जोंनि जे देहा होना ना गाज्रि बा बरबाद खालामलाङो आरो जों बे केमिकेल बा मुलि बांद्राय बाहायनानै फेदेरनाय मा होन लाय गैगं थाइगंफोरखौ बांद्राय अभार जाबाय थायोब्ला आरो लासैनो जोंनि देहाफोरा दुरबल जालांङो लाङो बा जों बेमार जानोबो सानस थायो माने दा जोंनि सोरगिदिं गेजेरावहाय आबादथ' गोबां जोंना बांसिन गामियारि मानसियानो आबाद मावो बेजोंनो आ जिउ खुंनानै दङ गासिबो माने मावनानै गावनि बे मोननाय फिथाइफोरखौ फान नानै गावनि माने जानाय फोरफोरखौहाय बरनो बेफोरजोंनो थाखा फैसा आमफ्राय बुंनो थाङोब्ला दा जोंनियावहाय आबाद मावनाय आं दहाय नोंथांनि सिगाङाव बुंबाय नालाय गोजां बोथोरनि गायनाय हमनानै ला बे कफि होन मा होनोमोनलाय मुला माबा माबि बेफोरो गोजां बोथोरनि गायनाय जाहैबाय ओमफ्राय दा
दङ दंनाया जेनेबा हमनानै ला जोङो बार' मासे मा मा गायनो हायो होनबा बे दङ केरेला सबायबिमा नैबेफोरखौहाय माने जों गायनो हायो माने जेबो नङा सावनो जायो मा नै बियो नों आबदाल लानायनि सायावल'
अ
बिदिनो दङ बायदि बायदि रोंफोर दंबावो बेलेग बेलेग दा जोंबो बारा आ आबाद मावग्रा मानसि नङा नाथाय जों नुबोनायखौल' आं बुंदों माने नोंथांनि सिगाङाव
औ
दा जों गोबां मानसियानो बिदि माने आबाद मावबोनानै संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनो गिदिर माने गिदिर गिदिर खनसेनो मा होनोमोनलाय गायनानै खायसे सोरबा लस जायो, सोर माने बे खेथि खालामनायावहाय बोथोरनि सायावसो नालाय मोनसे समाव जेनेबा हमनानै लाबो बोथोरा गाज्रि जानानै हमबाय अखा हानायाङियावहाय अखा हानानै होबाय होमबा बेफोराव जाह फिथाइफ्रा गाज्रि जाजोबो ओमफ्राय गोबां लसबो जायो
औ
औ, खोनादोंना नोंथां?
औ
दा, आंथ' नुनाय मथे आबादारिखौ आंबो बारा माने मावाबो नालाय मोनथिया, दा नोंथांनिसिम फोरमाय हरनो हागोन नामा, आंनो एसे फोरोंहरनो हागोन नामा?
औ हागोन-हागोन
मम
आबाद, आबाद होनोब्लाथ' नोंथाङा मोन्थिखायो।
ओम
एसे एनैखौथ मिथिखायो बयबो आबादा मा? आबाद आबादजों जों मा मोनो? जों आबाद मावनानै जों मा मुलाम्फा मोनो? जों नोंथाङाबो नुगोन नुबोखादों जानो हाबौ
ओम
जोङो, जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बेबायदिनो आबाद मावनानैहाय गावनि जिउ खुंलांनाय एबा बेदिनो गावनि न'खर सालायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना गोबां बेबादिनो खस्थ'नि गेजेरजों एबा गावनि न'खरखौ बेंलांनो हादों। बेबायदिनो आबादनि जुगायै
आबादा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बेबादिनो कमनलि एबा गोबां माने सुबुंफोरा बिबदिनो आबाद मावनानै गावनि जिउ गथ' गथाइ एबा फोरोंलांनायावहाय गोबां बिदिनो आबादा हेफाजाब होदों आरोना
औ, नंगौ
औ आबाद आबादजोंनो गोबां बेबादिनो सुबुंफोरा जौगालांनो हमदों। बिबायदिनो गोदोहायथ' गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो आबादा सोलिगासिनो जोंनि औ गोबां
थाङोबा कालसारबो जाहैबाय जोंनि मोनसे
औ औ माने बिराद रोखोमनि आबाद मावो आरोना बेदिनो बानलु जा आलु, फान्थाव, कफि मुला, गाजर गोबां माने बायदिसिना रोखोमनि ऐ बिदिनो मैयगं-थाइगं गायो।
औ।
बोथोर लायै बोथोर। औ गोजां बोथोरा जेनेबा दा, दैज्लां बोथोरावबो गोबां बेबादि रोखोमनि आबादफोर मावग्रा दं। अ मेसें यावबो बिब्दिनो मावग्रा दङो। माने गाव गावबागाव माने माने बेबायदिनो
औ
बेखौ गायखांनायनि उनावहाय बैखौ गायसिगोनलाय जेनेबा बिदिनो माने सोलाय सोल' सोलाय सोल' जाबाय थायो आरो आबादारिनि आबाद मावनाया। उम आबाद मावनानै माबे बिदिनो गोबां सुबुंफोरा जौगालांनो हमबाय । आरो बेबायदिनो आबादा जोंनि ओ मोनसे बिदिनो कालसारबो।
ओम
जों बेबायदिनो आबाद मावनाया इजि नङा। जोंनि थाखाय गोबां माने खस्थ' नांगौ आबाद मावनो थाखाय ।
आरो एक्सपिरियेन्सबो थानांगोन एसे।
औ आबादखौ बोरै मावो मावनानै जों बै फिथाइफोरखौ जों बरननो हा गोन अब्लासो जोङो आबाद मावनायनि मुलाम्फाखौ जों मोननो हागोन नालाय । नङाब्ला जों बोरै ओ बरननो हानो जोंनि आबाद मावनायखौ। जोंनि खस्थ'नि फिथाइखौथ' जों बरन फिननांगोन नालाय।
नंगौ
आरो आबाद मावनायावहाय दायो गोबां नायोब्लाथ' मेडिसिन इउस खालामो। ओ बांद्राय जोंङो अर्गेनिक जोङो मोननो थांला जोंङो गोबां बेबदिनो हाथाय बाजारफ्रावहा गलाफ्रावहाय गोबां बेबायदिनो मुलि ओ होनानै फाननाय मैगं-थाइगंखौसो जों मो ननो हायो दानि ओनसोल जुगाव।
उम
ओ जोंङो बेफोरखौहाय जों बांद्राय इउस खालामोब्ला जों जायोब्ला मैगं-थाइगं खौ जों मुलि होनायखौ ओ जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो। दाना जोंनि मेगननि पावारफ्रा जोबलांनो हमबाय गोबां बिदिनो ओ दायो औ आरो दायो गोबां सुबुंफोरनि गेजेरावहाय जों आं नुनाय बायदिब्ला ओ बिदिनो खिडनि फ्रावहाय बेबायदिनो स्टन जायो गल ब्लादाराव बेबायदिनो स्टन जायो । माने स्टन अन्थाइ बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना । बेफोर गासिबो ओ बे मैगं-थाइगंनि जाहोनै एबा केमिकेल बाहायनायनि जाहोनै माने जालांनो हमजोबबाय आरो ना नोंथां। ओ जोंङो बांसिन केमिकेल बाहायनायखौहाय जोंङो मोजां बांसिन मोजां नुयो। जेरै जों अर्गेनिकखौ जों फानहैब्ला औ औ जोंङो जों लकेलखौ फानहैब्ला जोंङो रावबो बायनाय नङा मानसिफ्रा । जों बेबायदिनो सालानि फानहैब्ला अ माथो मोजांथार अ बेसो मोजां जागोनथां जागोन नामा होननानै जोंनो बेबायदिनो सालानिखौसो जों बायनानै लांङो। जों लकेलनिखौ जों बायालासिनो बेबायदिनो अर्गेनिक ओ फारमिं खामनायखौ जों बायालासिनो बेबायदिनो ओ बिदिनो सालानिफ्राय लाबोनाय मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथायाइखौ जों बायनानै जों लां नानै जों जाहैगोन। अब्ला जोंनि देहायावहाय मा खहा गोग्लैयो बेखौ रावबो मिथिसहाया हाला यै जालांनो हमो जेरै जोङो खोनसेयाव जों मोनदांनो हाया।
गौ नंगौ।
औ ओंखायनो जोंङो माने जोंनि थांना थानायाव जों आबाद मावनांगौ जोंङो गाव जानो आनदा जों आबाद मावनानै लानांगोन अब्लासो जों बैबायदि सारानि एबा मुलि होनाय मेडिसिनफोरखौ जों जालांनाय नङा बेबायदि आरो ना नोंथां आबाद मावनायनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै र रायलायोब्लाथ गोबां गोलाव जागोन दा जोंहा समाबो जोबनानै फैबाय औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां नगौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे जागोन मालाबा लोगो मोनगोन
औ औ दे मालाबा लोगो मोनबावथोंसै दे नोंथां औ दे
औ दे औ